खुलुमबाय नोंथां नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना मामोन?
औ नोंथांजों ओरैनो फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होननासो हरबाय हरदोंमोन आं। ओ माखासे अखा हानायनि जाहोनाव जा दैबानाफोर जाबाय दङ'। बेफोरनि सायाव सावरायनो होननानैसो आं एसे फन हरदोंमोन आरो नोंथांनाव।
औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै दैबाना ना जाव जोंहा माबायदि मुलाम्फा जायो आरो माबायदि खहा जायो नोंथां। दैबाना जाहा जायोब्लाथ' जोंहा गोबां खहा जायो खहजों लोगोसे जोंहा एसे एनै मुलाम्फा जायो आरो नोंथां। बे दै बानाया गोबां रोखोमनि थाखाय जायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ दैज्लांनि समाव नांगौनि बारा अखा हायोब्ला बेजोंबो दैबाना जायो आरो माखासे हादरफोरा जेरै गावसिनि जमा थानाय दैफोरखौ नागारनानै हरोब्ला दारैबो मा होनो जोंना दैबाना जायो आरो नोंथां बेबायदिनो दैबाना मा होनो जायो आं बेनि सायाव बुंनो थांला आङो बुंनो नागिरदों दैबानाजों जोंहा मा मा खहा जायो दैबाना जायोब्ला गिबियावनो जोंहा सुबुं आरो जिब जुनारफोरा गोबां खहा जायो आरो नोंथां जेरैं सुबुं फोरहा बिस्रा न' बां गैया जायो बेबायदिनो जिब जुनार हाग्रा बंग्रायाव थाग्राफोराबो गावसिनि थाग्रा थुलिखौ खहा खालामनांगौ जायो आरो नों थां एबा नागारनांगौ जायो बे बेजों लोगोसे मा जोंहा जानाय लोंनायावबो जोबोद जेंना नुजा जायो जेरै जोंहा दैबाना जायोब्ला बहा थानो बहा संनानै जानो बेबायदि जायो आरो ना। जानाय लोंनाय सुग गैया बेबायदि जायो बेबायदिनो जिब जुनारफ्राबो मा जायो आदार मोना जायो जेरै सैमाफोराथ बांसिन मानसिफ्रासो ओंखाम होयो नालाय बे मानसिफ्रानो ओंखाम मोनजायाब्ला सैमा अमाफोरनो बोरै ओंखाम होनो। आरो जेरै बेबायदिनो दंबावो। हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा जिब जुनारफ्राबो दाउसिन दाउलाफ्राबो मा आदार नायागिरनानै मोननाया मोननाया जोबोद खस्थ' जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो दै बानाया मा जों सुबुं माहारिनि न' खौ सिफायनायजों लोगोसे लामा सामा बानायनाय दालां आरिखौ मा सिफायनानै गारजि खालामनानै होलाङो आरो जोंनो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जों हा जोबोद खस्थ'यैनो गायनानै मोननाय जोंनि जाग्रा आदार जायखौ बुङो माइ बेफोरखौ खहा खालामनानै थाङो आरो नोंथां। जोंहा माइ गैयाब्लानो जोंहा थांनानै थानो हाया जायो आरो बेबायदिनो दैबानाजों फैनानै जुदि माइआ जुदि सिलिंखार जालाङोब्ला जोंहा गोबां खहा जानायजों लोगोसे मा फैगौ बोसोरावबो मा जोंनि माइनि बेसेना जोबोद बाङो आरो नोंथां बेबायदिनो माइनि बेसेना बाङोब्ला जोंहा बायनानै जानायाव जोबोद उसुबिदा जायो आरो नोंथां।
गाहायैनो जाय
गोहोम खोख्लैयो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय दंबावो जोंहा मा जों दैजों माखासे गारजि रोखोमनि मा बेमार फैफायो आरो नोंथां बे दैया बाना नालाय गासिबो गाज्रि गारजि गेसाव गोफोनफोरखौ लानानै फैबाजोबो नालाय बेजों लोगोसे जोंहा मा बेमार जायो बे बेमारफ्रानो जाबाय कलेरा टाइफड बेफोरबायदि रोखोमनि बेमार जायो आरो नोंथां।
थै बेमार जायो।
जोंहा गोबां रांनि खरसा जायो आरो नोंथा जोंहा मा थांनानै थानायाव। बेबायदिनो लोंग्रा दैखौबो जोंहा मोननो थाङा जायो जोबोद लोंग्रा दैयाबो जोंहा जोबोद खस्थ' जायो आरो नोंथां आरो मा दै बानानि समाव जोंहा मा हाफोराबो खुरखानानै थाङो आरो बेबायदिनो हाफोर खुरखायोब्ला जोंनि आबाद फोथारखौ दैबानाफ्रा लानानै थांफायोब्ला जोंहा हा आबाद मावग्रा हाया गैया जालाङो आरो बेबायदिनो बेजों लोगोसे जोंहा मा
फांब्रै फांबा
बायनानै थाङोब्ला जोंहा अक्सिजेनाव खम लाबोयो आरो नोंथां अक्सिजेना खम जानानै फैयो। दैबानायाथ' जोंनि गोबां खहा खालामो बे खहा खालामनायजों लोगोसे माब्लाबा माब्लाबा एसे एनैबाबो जोंखौ मा खालामो मददबो खालामहोलाङो आरोखि। बेबायदिनो गाहायै दङ बे दै बानाया मा जायो जोंनो हासार लानानै फैखायो आरो। बे गावसोरजों लोगोसे
बे जोंनि आबाद मावनो फोथारखौ मा खालामो हासार होनानै हासार गोनां खालामनानै बे हासार गोनां हायाव आबाद मावोब्ला बै हासार गोनां हायाव गोबां बिबांनि
मा खालामनो हायो जोंहा मै ओ माइ आबाद माव मोननो हायो आरो नोंथां बेजों लोगोसे मा जोंनि दै जायखौ ग्राउन्ड लेभेल वाटार बुङो बे जोंना बांद्राय अखा हायाब्ला गोथौ हाब हाबलांनानै थाङो आरोखि नोंथां बेयो दै बानाया मा खालामो बेखौ जोंनि गोजौ लेभेलाव लानानै फैफिनो बेबायदिनो माखासे दैमाफोर रानज्रिलांनाय दैमा दैसाफोर बिलोफोर रानज्रिंलांनाया मा खालामो आबुं महराव मोनफिनो आरो नोंथां बेबायदिनो दैयाव थाग्रा माखासे जिब जुनारफोर दङ ना हांसो हा हाग्रानि हांसो हांसो सिलारि बेफोर मा गोदानै जिउ मोनफिनजोबो आरो नोंथां दैबानानि मददजों बेबायदिनो बिसोरो मा खालामो जिब जुनारफ्रा मालाबा मालाबा अरन गेजेराव दै गैया जायो ना रानथाबलाङो बेबायदिनो बिसोरो दै लोंनो मोनफिनो आरो नोंथां
आरो मा दै गैयि जायगायावबो बा दै बानायानो दै जगानानै होफैयो बेबायदिनो आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां बेबायदिबा नोंथाङा फोरमायदो ओ दै दैखौ बोरै होबथानाय जायो गुबुंले जानायनिफ्राय नोंथां
अ नोंथां आं अब्ला दै जे रैखाथिनि बागै फंनै बुंनोसै नामा होमबा ओ जोंना जों दै दै जोंहा बे दैनि संरैखा होनोब्ला जों मा होनो जोङो दैखौ माबोरै रैखा खालामनांगौ नङा होमबा जेनेबा जि जे दै गेब्रेंनाय बेखौ जों माबोरै ओ होबथानो हागोन बेफोरनो नङा आरो नङा होमबा जेरै जोङो दै गेब्रेंनाय होनोब्ला जोंहा दै गेब्रेंनाया मानिफ्राय जायो दै गेब्रोंनायाथ' जोंहा माखासे जोङो ओ मानसिफोरनि माखासे ओ जाथावै मावनाय दांनाय खामानिफोरनिफ्रायनो बांसिनै जोङो दै गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो मोनो आरो नोंथां गिबियाव जों बुंनो हायो दै गेब्रेंनाया बोरै जायो होनोब्ला दै गेब्रेंनाया जायो जोङो जिहेथु नैबे जोंनिनो बे सुबुंफोरनि माखासे मावनाय जेरै जों बुंनो हायो ओ माखासे दारिमिनसालिफोर दारिमिनसालिफोरनिफ्राय दै ओ गोबां बिदि बेयो माखासे मा होनो गेब्रेंनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै जोङो दरिमिनसालिनिफ्राय एंगारहरनाय मा माखासे गाज्रि दै बेफोरो गाज्रि दैया ओ जेनेबा ओ बिनिफ्राय आगार हरोब्ला जोंनि मोजां दैजों गोरोबोब्ला बै गाज्रि दैया जोंनि मोजां दैयाव गोरोबफैबाय ओमफ्राय गोरोबफैनाय लोगो लोगो बै उम मोजां दैखौबो बे गाज्रि दैया गेब्रें होजोबो आरो। आरो बेजोंनो लोगोसे दंबायो जोंहा जेर उम उम जारिमिनानो मोननै रोखोमनि जोंहा। हायो जेरै जोङो दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै दा बे जाहोयो जानानै जे जेब्ला माखासे एसिड अखाफोर जायो जेनेबा ओ बोयो उखुन्दैया जोमै जानानै माखासे ओ लेथ्रा जेनेबा ओ जोमैया दा लेथ्रा उखुन्दैनि गेजेरजों जों माखासे लेथ्रा जोमै जाबाय बे जोमैयानो ओ बे जोंनि ओ जेनेबा उम बुहुम बिखायाव गोलैबोैफिनबाय आरो। माखासे जेनेबा ओम मा होनो दैनि गेब्रेंनाय खौ ओ जेनेबा सोमजिहोयो आरो बेफोर उखुन्दै नै बे बा अखाफोरानो आरो दङ जोंहा जोंनि ओ जे जोंनि जे जाथावै खामानि सुबुंफोरनि माव नो हायि खामानि जेरै जोङो ओ जेराव मेराव अ माखासे नाङै बेसादफोरखौ गारनाय बुंनो हायो जोङो जेरै जोङो टाउन सोहराव ओ नुनो मोनो जे उम जोंनि ओ माखासे ओ ओ जेनेबा जों बुंनो हायो फोरखौनो हमना लादो प्लास्टिकफोर ओ माखासे गाज्रि बेसादफोरखौ जोङो मोज ओ जेनेबा मोनसे उम बोहैबाय थानाय दैआव गारना दोनोब्ला ओम बेजोंबो जोंहा दैया गेबेङो आरो जेरै जों बेखौ ओ सानफ्रामबो सानफ्रामबो बे मोनसे जायगायावनो दैयाव गारहरबाय थायोब्ला ओ बे दैया उम दै गारनाय लेथ्रा बुस्थुफोरजों ओ गेब्रेंलांगोन आरो। आरो बिदिनो जोङो बुंनो हायो ओ जेनेबा जों दै गेब्रेंनायआ जोंनि माखासे जेनेबा जों आबादफोराव माखासे रासायनारि हा सार बाहायनायनि गेजेरजोंबो जोङो ओ दैनि गेब्रेंनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै ओ जोङो आबाद फोथारावनो हमना लादों माखासे जोङो ओ जेनेबा उम रासायनारि हासार बा गोजौ बिबांनि रासायनारि हासारफोरखौ बाहायो जायनि जाउनाव जोंहा ओ दैयाबो गेब्रेंयो आरो। ओ बुंनो हायो जोङो जे दै गेब्रेनाय बेयो ओ मानसिफोरनि माखासे मावनाय खामानिनि गेजेरजोंनो जायो होननानै। दा बेखौ जोंङो होबथानो थाखाय जोंयो ओ जेनेबा जोंनि साननाय हनाय जेनेबा जोंनि मावनाय दांनायखौ एसे सोलायनांगोन आरो जेनेबा जोङो ओ दै गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय जोङो जे जों मानसिफोरानो माखासे नाङै बेसादफोरखौ दैयाव गारहरो बेफोर खारनायफोरखौ जोङो ओ होबथा नांगोन आरो आरो जों माखासे ओ दामिनसालिनिफ्राय ओंखारनाय जे गाज्रि दै बेफोरखौ जोङो ओ जेनेबा ओम मोजां ओ उम दाबसे जायगायाव स्टर खालामना दोननांगोन बेखौ जोङो ओ मोजां दैयाव हगारफानो ओ मोननाय नङा आरो। अब्लानो जोङो दै गेब्रेंनायखौ एसेबाबो ओ हमथानो हागोन आरो। ओम आरो बुंनो हायो जोंयो ओम बे मानसि या माखासे हासारफोर बाहायनाय बै हासारफोरखौ जोङो एसे खम बाहायोब्लाबो जोंनि दैया जोंनि हाया गेब्रेंनाया एसे खम जागोन आरो नोंथां आरो बुंनो हा गौ जोङो दै गेब्रेंनायखौ हमथानाय बेखौ जोङो ओ जेनेबा ओ मा होनो जोंनि माखासे जेनेबा ओ टाउन सहरनिफ्राय ओंखारबोनाय माखासे गाज्रि दै बेफोरो जाहाथे जोंनि मोजां दैयाव नांदेरफैया बेफोरखौ जों एसे ओ मा होनो अ एसे साबधान लानांगोन आरो आरो उ मा बुङोबिखौ ड्रेनफोर बेफोरखौ जोङो ओ नांगौ मथै ओ साफा खालामबाय थानांगोन आरो ट्रेनफोरनिफ्राय जे फैनाय दै बेफोरो जोंनि ओम मोजां दैयाव नांदेरफैयोब्ला बियो जोंनि मोजां दैखौ गेब्रें होनो ओ गोबां मा होनो बे चान्स थायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो ओ दैखौ ओम ओ संराथि होन ओ संरैखाथि होनांगोन जेब्लायबो।